औ नोंथां आं नोंथाङा फ्रि ना
औ फ्रियैनो दं आं नोंथां।
औ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे माने आयदायाव सावरायनोसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा समहोनो हागोन ना?
औ हागोन नों
औ बिदिब्ला जोंना आयदाया-नोंथां नैबेनो ओ जोंनि जेनाखि ओ बर' हारिनि माबा मा होनो अनला ओंख्रि आरो बेखौनो जोङो बिनि सायावनो एसे सावरायसै
औ जागोन नोंथां दे
औ नोंथां दे नोंथाङानो एसे ओ फोरमायग्रोदो नामा नोंथां अनदला ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां जागोन दा अनला ओंख्रि होनबाथ' जोङो बयबो मिन्थिजोब खायो बे अन्लाया माबोरै सङो बा बेखौ माजों जायोब्ला जोङो गोथाव मोन यो जोङो बयबो मिथिजोबखायो। अब्लाबो आङो नोंथांनो सुंद'यै बेखौ माबोरै जायो बा माबोरै सङो एसे फोरमायना होनोसै नोंथां बिदिब्ला। दा जोङो अनला ओंख्रिखौहाय बांसिनै माजों जाब्ला गोथाव मोनो होनब्लाथाय जोङो बेखौ मेवाइजों दाउजों बुंनांगोन आरो थिग बेबायदिनो जोङो बे औवानि मेवाइखौहाय लाबोनानैहाय जोङो दाउजों बा अनलाजों बेखौ जोङो बांसिनैहाय जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा गिबियावनो जोङो अनलाखौ माबोरै सङो होनब्लाथाय जोङो माइब्रं माइरंखौहाय जोङो दैयावहाय सोमनानै दोनग्रोनांगोन आरो बेखौहाय जोङो थामजि मिनिटसोनि थाखाय दैयाव सोमनानै दोनग्रोयो आरो जाहाथे दे बे माइरं भुगानानै गुरै जायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो बेखौ टाइम जायोब्ला जोङो बेखौ खांनानैहाय खेरखाफोराव सदनानै दैफोरखौ बसर होनानै बेहाय जोङो उवालफोराव बा थफिफोराव देनाय जायो आरो बे अनलाखौहाय दा बेखौ देखांनाय नि उनावहाय जोङ दसे दथसिगोन आरो दा जो खौथ' मेवाइजों जा ना बा दाउजों बिसोर मोननैखौ जोङो रेडि खालामनानै लाग्रोनोसै आरो जेरै दाउफोरखौहाय जोङो सावनानै बा बिनि गांफोरखौ फुनानै खौ गोदानानै लाग्रोनोसै आरो रेडयैनो दा बिनि उनाव हाय जोङो रेडि खालामखाजोबनायनि उनावहाय सारायखौ जानसिगोन दा बेवहाय जोङो थाव बा सामब्राम बानलु हालदै संख्रि बेफोरखौ होनानै मोजांथारैहाय बेदरखौ एवनानै लाग्रोसिगोन आरो। दा बेदरखौ एसे एवखांनायनि उनाव जोङो आरोबाव दानिया बे मेवाइखौबो होस खननानै एवनोसिगोन आरो बेवहाय थावजोंहाय दसे समनि थाखाय ओमफ्राय आरो जोङो बेखौ एवखाङोब्ला बे जों दै होनानैहाय बेखौ गोदौ गोदौहोसिगोन। आरो बिनि उनावहाय जे जों देनानै लादोंमोन ना माइरं बेखौहाय जोङो ओरै फ्रि फ्रि फ्रि फ्रियै गारसरनानै होसिगोन आरो। ओरै आखाइ फारसेजोंहाय एरबाय थानांगोन आरो आखाइ फारसे जोंहाय जोङो बेखौ होसननांगोन। दा बिदिखौ मानो खालामनांगोन होननानै बुङोब्ला जाहाथे बे अनलाया सारायफोराव सिथाब फैया। बा गथा जाया बेनि थाखायनो जोङो ओरै फारसेजों उरनानै फारसेखौ होसननांगौ जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो आबाव होबावगोन ओरैहाय खारै खारैखौथ' जोङो होथारखानांगोन अनला ओंख्रियाव नङाब्ला अनलाया जोंना मिलौनाय नङा बा गोथाव जानाय नङा आरो- इनकमप्लिट होननानै बुंजायो आरो जोंहा खारै होआबाथाय। औ आरोबाव जोंहा दङ गंगार दुन्दिया बेखौबोथ' जोङो होथारनांगोन। होमबासो अनला ओंख्रिया गोथावसिन जायो आरो मोदोमफ्रुनो। औ दा बेनि उनावहाय जोङो गोबाव समनि थाखाय ओमफ्राय गोदौहोनानै बेखौहाय खांनाय जायो आरो। अब्लाथाय बेयो जानो बिराद गोथाव जासिगोन आरो। औ नोंथां। दा नोंथाङाबो अनला ओंख्रिफोरखौ जानानै माबायदि मोनो।? बा बेखौ माबोरै बानायो नोंथांमोननि ओनसोलजों? खौगोन नोंथाङा आंनोबो एसे फोरमायनो हागोन नोंथां?
औ जागोन नोंथां जागोन नोंगौ। अनला ओंख्रियाथ' जोंहा जोंनि बर'नि ओंख्रिखा दा बेखायनो आङो बिनि सायाव ए एसे बुंनोसै जेरै अनला ओंख्रि होनना बुङोब्ला अब्ला जोंहा बेनि जेनाखि माखासे बानायनाय आदबफोर खायदाफोर बेफोरखौ आङो बुंथिननोसै अनला ओंख्रि खौ जों नोंथांनाय बायदिनो जोंनियावबो बिदिनो जायो एसे एक एखेयानो जाफ्रामा जेरै अनला खौ जोङो सिगां अनला संनो थाखाय जोङो सिगां जों जाग्रा जेनाखि ओंखाम जाग्रा जे माइरं बेखौनो जोङो दैयाव सोमनानै दोनखायो नङा होमबा नोंथां। बिदिनो ओमफ्राय उनावहाय सोमना दोननानै जोङो बेफोरखौ दैनिफ्राय मोजां बोखांनानै जेनाखि ओ बेयाव दै थाया बिदि मानि माबानानै दै फसरजोबनानै जोङो अनखौ माइरंखौ देयो आरो नोंथां। दा देखांनायनि उनाव जों बिदिनो ओ बेखौहाय मानि देबायथागोन जेब्लासिमावनाखि बियो गुन्दै जाया बा अन जाया ना होनबा नोंथां औ दा। माबाखांनानै देखांनानै जोङो बेखौहाय बबेबा माबा फोराव दोनना लानोसै बरननानै बिदिनो खुरैफोर गामलाफोर मोनसेग जों लानानै औ। दा बि ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बेखौहाय माजों जानो आलु जों जानो ना दाउजों ना अमाजों ना नाजों बेबायदिनो जेनबा हमना लादो दाउखौनो। जोंथ' मानिे दाउजोंनो गोथावसिन जायो। अनला ओंख्रियो लकेल दाउजोंनो दा जोङो बेखौ दाउखौ जोङो एसे एवनो थाखाय जोङो पियास बानलु बेफोरखौ हाना लादो बा सामब्राम गुफुर हाइजें ओ बेफोरखौ जोङो माने देना लाखादो जिराफोर होनानै नङा होमबा नोंथां आरो बिनि उनाव जोङो ओ माबानानै बे देनायखौ दोननानै खुर'ना दोनदो। दाना उनाव थाव होनानै जोङो बै जेखि पियास आरो बानलु हानाय बेखौ होसन हरग्रोदो
औ
आरो एसे पियासखौ एसे रोमोबा जोङो दाउ खौ होसन हरदो आरो दा होसनखांनायनि उनाव जोङो ओ बेयाव एसे एरबाय एरनानै बेयावनो जोङो दाउजोंनो माबाखौ हफाखासै जेनबा बै हाइजें बा सामब्रामगु देनायखौ ओ जिरा देनायखौ। दाना बेखौ मानि एवफ्रामसै एसे मोजांनो मोदोमलायजासि नङा होनबा नोंथां? माने जेसेनो एवफ्रामो एसेनो गोाव गोथावसिन मोदोमो आरो जोङो। औ बेनिफ्राय जों एवफ्रामनानै बेखौ एसे मोजां एवनानै जोङो बाउ दै हरसै दै हरनानै एसे बेखौहाय ग्लाब ग्लाब गोदौहोसै आरो। माबाखौहाय दाउखौ दाना बिदिनो माबाया दाउआ जुदि द'जि जौखोन्दोसो मोनोबा बेखौ जोङो बेयाव माने बै अनखौहाय जोङो दैजों एसे लगायनानै एसे गलायनानै जोङो बेखौ माने बाव नोंथां होननाय बायदि आ खाइ दैसिजों खोस्लिखौ हमनांगोन आरो फारसेजोंहाय लुनांगोन आरो नंडा होनबा नोंथां? अनला बै माबाखौ लगायनायखौ आरो बिदिनो ओरैनो लुनाय नामैनो एरबाय थादो एरबाय दो जाहाथे गोदोयाबा खामथाबा औ। बेनि उनाव जोङो एसे बिदिनो दै होनानै जोङो माबादो दाना बेयाव मा खालामो जोङो ओ खारदै बा खारै बेखौ बेखौ जोङो एसे माने होयो आरोबाव जों आथिखालाव नुनो मोनो जों बेखौहाय माबाजों सदा बायनायबो नुनो मोनो गोबांनो नङा होमबा नोंथां औ आथिखालाव माने खारैखौ मान दानि आथिखालनि सुबुंफोरा मानि खम बानायसै बारा बानायबांला औ नोंथां। ओ बेनिफ्राय जोङो बेखौहाय माने होनानै माने माने खारै होबासो माने मोजां मिलौ आरो नङा होमबा नोंथां औ। दा बेखायनो जों खारैखौ होयो आरो रिमोनोबो एसे दा बिदिनो जोङो बेखौ होखांनानै जोङो दै होनानै एसे एरबाय थानोसै एरबाय थानो सै माने जेसेबां एरो एसेनो गोथावसिन जायो होनो। माबाखौहाय अनलाखौहाय ना दा बेनिफ्रायनो जोङो माबाखांनानै जोङो मोनसैयाव माने गंगार दुनजिया खानानै जोंथ' बर' हारि हिसाबै गगार दुनजियाफोरखौ न'आवनो उसुं उसुं थाजोबखायो ना नोंथां? औ आरो बेनि उनाव जोङो बै गंगार दुन्दियाखौ खाना लाबोनानै सुनानै मोजांनो बेखौ जोङो बेयाव गारस'नना होसै आरो।
औ नंगौ।
बेनो आरो जों बिदिनो सङो बिनिफ्राय खांसै आरो नोंथां औ ओमफ्राय औ नोंथां। दा नोंथाङा औ नोंथां औ। फ्राय जोङो बेखौहाय मानि ओरैनोथ' जोंहा बै खारै जों जेखौ खारैखौ जोङो होयो अनला ओंख्रियाव बेखौ जोंनो बानाय खायो नङा ओमबा नोंथां मानि अनला ओंख्रि नांगौ। जायो बर' हारि हिसाबै थिग बेबायदिनो जोंहा खारैखौबो न'आवनो बायनानै लाखायो। औ बिदिनो माने अनला ओंख्रि जानायाव रां खरसा जाया बारा जों माखौबो जों जाग्रा। जेनाखि ओंखाम जाग्रा बे माइरंखौ जों बाहायो माबाखौ अनखौबो आरो बिदिनो दाउ आबो जोंना न'आवनो थायो न'आव फिसिना लाखायो जानो थाखाय
औ नंगौ।
नोंथाङाबो एसे बुंबावगोन नामा अनला ओंख्रि
औ औ नोंथां। दा
औ नोंथां।
जेनाखि नोंथाङा बुंदों। खारै अनला ओंख्रियावथ' जोंहा खारै होथारखानांगौ होननानै बुंदों। जाहैबाय औ दा बे खारैफोरखौथ' आरोबाव गोबां मानसि सानोखि बे टाउन सहरनि मानसिफ्राथ' बे खारै बानाय बा जोंहा जेरै खारै बे थालिरफोरजों बानायो बेफोर बिफां गैयिनि जाउनाहाय दा बिसोरो बै सदा फोरखौ बा हाथायाव मोननायफोर खारैफोरखौ बिसोरो बाहायो आरो दा आं सानो जे अनला ओंख्रियावहाय नाथायबा बे ओ हाथायनि मोननाय खारैखौ बाहायोब्ला बांद्राय गोथाव जाया बा मिलौवा बेबायद मोनदांनाय मोनो आरो आंनि साननायावहाय। औ नोंथां दा औ बे टाउन सहरनिया जेनाखि जोंनि गामिनि अनला ओंख्रि संनाय बेखौ बिसोरो मोनजाब्ला गोथावसिन मोनगोन आरो आं बि
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंखागौ बे सैथोखा। औ नोंथां बिदिब्ला जोंहाथ' समाबो जाबाय नङा ओमबा नोंथां? दा नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै संना जायो बा माजों माजों जायो आंनो। फोरमायबाय जोबोद मोजाङैनो दा आंबो नोंथांनो एसे एनै फोरमायना होबाय जोंनि ओनसोलाव माबादि संना जायो नङा ओनबा नोंथां दा बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय नोंथां बिदि ब्ला जोङो दोनथ'लायसै नामा? औ नोंथां दे नोंथां बिदिब्ला गोजोनथोंसै।
औ दे गोजोनथोंसै नोंथां।
औ नोंथां।